हेलौ ओ ओरैनो दोङो र नोंथां।
अ खबरफोरा मोजांबा नोंथां?
मोजांथ दे नोंथां।
अ माने नोंथांजों आं मोनसे ओ खोथा सावरायनोसै हरदोंमोन नोंथां।
अ अ साराय जा
अ माने नोंथां नोंसोरनि जेनबा गामिफोराव जेनबा ओनसोलफोराव ओ अनला खारैखौ मा बायदि सङो नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखो ओरैबायदि संनानै जानाय जायो। जेरै
अ
अनला खारैखोथ जों जेनेबा जोंजानाय माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होनबा नोंथां ओ उम माइरंखो आगोलावनो एसे दसे सोमनानै लानाय जायो। इनि उनाव साफा सुनानै बोखांनानै साफा सुनाय जायो। बेनि उनाव आगोलो ओम देंखियाव देनाय जायोमोन। दानिया
औ
उम सबनि आंखाल जाबाय नालाय थाबैनो जानायखौ बयबो नागिर ओ बिनि थाखायनो मो बेबारि मेचिन दिहुननानै बेफोरजों दे देनानै बा गुै खालामनानै ज जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बेखौ खारैजोंबो जायो जोंनि ओनसोलाव आरो खारैनि अनगा गोखैबो जानाय नुयो। अनला खारै अनला खारै गोजा जानायखौ बारा नुनो मोना बेयाव लोगोसे बेदर बा ना बा एम्फौ लाथा बेफोरबायदि होनानै जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल लाव माबोरै बानायनानै माबोरै आदब खायदाजों अनला खारैखौ जानाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होदो।
बिनो जेनेबा अनला ओंख्रि जानो थाखाय गिबियावनो जोंथ' माइरंखौ बारा बुरजा बो ला ना नङा होमबा? जों माने माइरंखौ इसे लानानै सुग्रोबाय आरो नोंथां सुनानै बिनि उनाव माने दैयाथ' राननांगोन नङा होमबा नोंथां?
ओं
बे दैजों फोरानो थाखाय एसे फोरानदबना दोनो ओमफ्राय जेब्ला दैया रानो बिनि उनाव जेनेबा दिंखि नङाबा ओरैनो न'खराव थानाय माबा मोनसे आगजुआव देयो। देनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ सारायाव दैखौ एसे जे गोदौ होना लायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय दैैया गोदौबा माने अनलाखौ जेनेबा जोङो होयो आरो सारायाव ओमफ्राय अनलाखौथ' गोबां मा होनो गोबां रोखोमै मा होनो संजायो नोंथां जेन'बा दाउफोरजोंबो ओरैनो माइबाफोर जेन'बा माहोनो मुला खेथिफोर जोंबो ओमफ्राय लाइफोरजोंबो अनला फाख्रिजों
औ नोंथां
ओमफ्राय जोङो अनला ओंख्रिखौ जेनेबा खारै खारै होनानै सङो नालाय
औ बिदिनो अनला ओख्रैखौ जेन'बा जोङो लाइफ फोरजोंबो अनला फाख्रि संजायो ओमफाय जेन'बा बेदर दाउ बेदरफोरजोंबो अमाफोरजोंबो सङो ओमफ्राय नों थांमोननिथिं अनला ओंख्रिखौ जेन'बा माइबाफोर फोरबोफोरावबो सङो नामा नोंथां
जोंनि जा मोनसे फोरबो संना जानाय जायो आघोनदाननि माइरं गोरलैनि बा फुजा होनायाव अनलाखौ जोंना लाइ गोरलैजों फाख्रि संनानै जायो आरो नोंथांमोननिजोंबो बे
औ जायो नोंथांजोंनिखैबो बिदिनो
अ
ओमफ्राय ओ बिथांथांमोननिं अनला ओंख्रिखौ ओरैनो जेनोबा नर्मेल माइरंजोंनो सङोना आरो गुबुन माइरंफोरजोंबो सङो
जोंनि ओनसोलावथ' ओरै गुबुन माइरंजों संनानै जानायखौ नुनो मोनाखै आरो मोनजायाखैबो नोंथां जों दा जेरै ओंखाम जानाय माइरं नरमेल माइरं बेफोरजोंनो संनानै जायो आरो
मा होनो नोंथां नाङा अनला ओंख्रिखौ बे दा बेदरजोंनो जायो ना आरो गुबुन माबाफोर रोखोमै संगना जायो
नोंथां जोंहा अनला खारैखौ ओरैनो मा होनो बेखौ जेबो होआलासिनोबो जायो आरो जेरै अमा बेद दर न'आवनो फिसिनाय न'आवनो फिसिनाय दाउ बयलार ना एम्फौ लाथा इफोरजोंबो होनानै जोंहा जायो आरो जेरै बेखो होबासो एसे गोथावाबबो बाङो नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ नोंथां
नोंसा माबोरै जायो नोंथां
जोंहाबो ओ जोबोद गोबां गोबां रोखोमै संना जायो जेन'बा मालाबाथ' सानफ्रोमबोथ' बेदर बिदिफोरा थाबाय थाया नालाय नोंथां ओरैनो गोजाबो जायो जेनेबा आलुफोरजोंबो सङो ओमफ्राय बिदिनो गोखायै गोखा जेन'बा बेलेगै बासिग्रि बिबार फोरजोंबो संनानै जायो ओमफाय मुला गुथिफोरजोंबो संनानै जायो नोंथां बिनिफ्राय नोंथां नोंसोरनियाव बे अनला ओंख्रिखौ आरो बेलेग मायबाफोर ओ बेलेग मायबाफोर फोरबोफोराव आरोबाव माबा बावयो नामा बाहायबावयो नामा
अ नोंथां जोंनि फोरबोआव ओ जोंनि ओनसोलाव अनला खारिखौथ' आङो आघोन दाननि माइरं गोरलै होनाय फोरबोआवल'सो होनानै जानायखौ नुनो नुनो मोनदों आरो मोनजादों दासानदैथ' गुबुन नाम बेयाव होनायखौ नुनो मोनथ'वाखै नोंथां
अ ओ
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मायाव बाहायनाय बा माबानाय जायो
अ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो आगोन मांखौआव जोंनाव माइरं गोरलैनि न'खर न'खर फुजा होनाय जायो बिदियावबो जेनेबा अनला ओंख्रि सबाय एसे लगायनानै जेनेबा दाउफोरजों संनाय जायोना ओमफ्राय आरो जोंनि आरो मोनसे नेमखान्थि दोङो नालाय बर'फोरनिया जेनेबा हाबाफोराव हा हाथासुनि हाबा बुंनाय जायो दे नोंथां ओ बिदियाव जेनेबा उ खैनाफोरा खैना जेनेबा खैना गोदानखौ संनो होनाय जायो आरो नोंथां जेन'बा बिजों जेनेबा दाउजों माबा अनलाजों बे हाथा सुनियाव खैना गोदानखौ संनो होनानै जेन'बा हाबायाव फैनाय मानसिफोरनो जेन'बा बि बेखौ माबा संनानै होयो आरो नोंथां नोंथांमोननिथिंबो एब
अ नोंथां हाब बायाव हाबानि उ बाथौ हाबा जोबखांना जोंनिया बो बेफोरबायदिनो हा हाथासुनियाव अनला संनानै होयो नंगौ
ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि मा होनो नोंथांमोननिथिं जेनबा बिदिनो जेनेबा मा अनलाखौ मा मा जेनेबा रोखोमै सङो जेनेबा खारै होआलासिनोबो जेनेबा
म अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ खारै होआलासिनोबो सङो खारैजोंबो नों गुबुन गुबुन आयदा बाहायनानै अनला खारैखौ संनो हायो आरो नोंथां जेरै जों दा खायफाया दैयावनो खारैखौ होग्रोनानै दैया जेब्ला गोदौ अब्ला अन गुन्दैखौ होनानैबो जायो आरो बासिकि बिबार बा सेवालि बिबार
उम उम
ओ बेफोरखो एसे एवदबनानै लानानै बिनि उनाव दै होनानै गोदौब्ला ओ उम माइ माइरं गुन्दैखौ अन गुन्दैखो होनानै जायो आरो नों बेदरफोर होनोबा बेदरफोरखो थावजों एवफ्राम ग्रोयो आरो नोङो अनला खारै संब्लाबो ओ जि होगोन नों बेदर बा ना होगोन बेफोरखौ थाव थावजों एवनानै लाजायो आरो बिनि उनाव गोदौब्ला नाथाय इखो होनानै गोबाव गोदौ होनानै मस्ला मसलि होनानै बेखौ बोखांनानै जानाय जायो जायो आरो नों जुदि बिदि गोखै जानोबा जेरै जोंना दा औवा मेवाइ बेफोरखौ खौ ज जों गोखै बानायनानै दोनो बेफोरखौबो जोङो ओ इखबो होनानै गोखै जानाय जायो आरो ओमफाय आरो बै थाइ गिरनि बि होनानै गोखै जानाय जायो मफाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि गोखैयै जानायखौ नुदों मोनदोंना नोंथां
अ मोनदों नोंथां जेनेबा गोखैफोरजों सङो आरो बे औवा गाजाफोरखौबो आसार आसार खालामनानैबो जों अनला खारदैजों जानो मोनदों आरो जेन'बा बै औवा गोाजा गोथांफोरजोंबो संना जानो मोनदों आरो नोंथां ओमफ्राय मा होनो नोंथां थां लाहा अनला ओंख्रिखौ जेनेबा अदाबाव सङो ना गेस
दा उम जोंहाथ' ओ जोंहा गोबां मानसिया बुरजा नालाय बिनि थाखायनो बेफोरबायदि अनला ओंख्रि बैफोरखौ बुरजा बुरजा नालाय जोंहा अरावनो संनानै जायो आरो उम मायाव संनानै जायो नोंथां
जोंहाबो अदाबावनो संना जायो नोंथां माने गेसनि जाय अदाबाव संनाया बांसिन न गोथावसिन जायो आरो नोंथां माने मानसिफोराबो बुरजाबा गेसाव संनाय जाया आरो इदिनो अदा फोरावनो संनाय जायो नोंथां ओमफ्राय नोंथां जेन'बा अनदला ओंख्रि खौ नोंनो सङो ना ना नोंसनि न'खरनि मानसिफोरा संङो नोंथां
ओ नोंथां आं अनला ओंख्रिखौ संनो बारा मोनाखै आरो खनफा खननैल' संनो मोनदो जोंहा बाज बैबो आयबो दोङो नालाय एसे जोबनो संनो आरो
उम ओमफाय नोंथांखौ जेबा संनायफोराव न'खरनि औ सङो नोंथां
उम
जेनेबा नोंथाङा जेनेबा मालाबाफोर संबा नोंखो न'खरनिफोरा हेफाजाब होयो ना नों हारसिं सङो नोंथां
अ हेफाजाब होयो नोंथां
अ ओ बिदिब्ला मा होनो नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां औ दे नोंथांसिमबो गोजोननाय था थाबाय
दे